औ खोनादों
नोंथाङा औ दङ नों थां ओरैनो जनानै नोंथाङा
नै आंबो जिरायनानैसो बोथोराबो गरम नालाय जिरायनानै बारसो जागासिनो उम जोङो दायो ओ खोथिया फोनायनि बागै एसे सावरायलायनोसै
जागोन नोंथां
दे अ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदों नामा? ओ खोथियाखौ माबादि फुयो? दाथ' दाथ' दैज्लां बोथोर ओ मोनफैखाबाय नालाय नोंथांमोननिथिं ओ खोथिया फोखा फोगासिनो ना फोखांबाय?
ओ नोंथां दायोथ' खोथिया फुनायनि सम जाना फैबाय खोथिया फुदों फुनायालाय बेबादिनो माने ओ नाथाय खोथिया फुनाय समाव अखाबो बेबादि गैयामोन बेनिखायनो इसे खस थ' जादोंमोन न'आव खुथिया फुनायनि थाखाय बेबादिनो अब्लाबो माने ओ जा हायो ओ ओ मेसिननिफ्राय दै दिहुननानै फुनाय जादों खुथियाखौ बेबादिनो नोंथां नोंथांनिथिं नोंथांमोननिथिं फुबायना
ओ जोंनिथिंबो बेबायदिनो माने सिगां ओ जाय समाव माने दै अखा नांगौमोन बे समाव दैबो गैयामोन नालाय ओमफ्राय जायनि जाहोनाव एस खस्थ' जादों थेवबो ओ माखासे मानसिफोरनावनो दाना आथिखालना ओ सलार दङ' सलारजों मेसिन लागायनानै दै दिखांनानै फो फोबाय आरो बांसिनानो दाथ' आरो गायनायानो जासिगोन जोङो आं बे इसे फोरमायना होनिसै आं बे खोथिया फुनायनि
जागोन नोंथां जागोन।
खोथिया खोथिया फोनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो जोलैनि जोलै नांग्रोगोन जोलैखौ जोङो थि खालामग्रोना लानांगोन
नंगौ।
बिनि उनावसो जोङो ओ ओ बिनि उनाव जोङो हालिएवनांगोन ओम हालिया मो जाङै हालिएवनानै ओ माने हालेवखौबो ओ हालेवखौबो जोङो ओ बांस सोरबाया मोसौदो एवो बा सोरबाया ट्रेक्टरजों एवो
नंगौ आरो आथिखालावथ' बेबायदि मोसौ मोननो थाङा
औ नोंगौ नोंगौ बांसिनानो जों मोसौखौ नुनो मोनला बांसिनानो ट्रेक्टरजोंसो एवो सै आरो हलियो हालफोरखौ बिदिनो जोङो माइ जोलैखौ दोननानै थिना दोननानै उनावहाय जोङो जेरै हाफोरा जाबायब्ला बा रेडि खालामखांनायनि उनाव जोङो माइखौ सोमबाय दैयाव
नंगौ
औ बिदिनो साननै सानथाम नांगौ बायदि एसे एसे माने मा होनदों मा बुङो बेखौ गाजोला ना मा होनो औ बेखौ हरजासे माने हरहां जाजासिम सोमनानै दोनो बिनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै गाज्ला बेरहोनो थाखाय जोङो माने सोरबाया बसथा खुथा खोमनानै दोनो सोरबाया जिगाब सिङावबो सोनानै दोनो जाहाथे गुदुं जानानै थाबनो बियो रज'यो माने फ फेंखा हरो बिनि थाखाय जोङो बिदि खालामनानै दोनो आरो गुथुं गुदुं जायगायाव दोननांगौ आरो बिनि उनाव जोंनि बिनि गाज्रिया लावोब्ला जोङो दुब्लियाव मोजां हालेएवनानै दै होनानै हाब्रु खालामनानै उमफाय जोङो मै बै दुब्लियाव हाब्रुखौ मै होनानै समान खालामनानै जोङो दैखौ गोजों खालामनानै लाग्रोयो माने नुनाय जाहाथे खोथियाखौ बै द सारनाय समाव जाहाथे जों दैया गोजों जाब्लासो नुगोन नालाय नुनो मोनो होमबासो जोङो मोजाङै समानै जोङो सारनो हागोन बेनि थाखाय जोङो दैखौ गोजोन खालामनानै उनाव बेखौ माइ बेगरखौ सारो आरो सारनानै फोयो मोजां समान रो गासैयावबो समान सारनानै फोनानै उनाव बिदिनो फोरानै दोनो ओमफ्राय उनाव बिदिनो सप्ता मोनसेसोनि उनाव एसे जौ बोयो देरो ओमफ्राय नांगौ समाव आथिखालाव जों बेबायदिनो रासायनिक हासार बाहायाबा जाया नालाय ओमफ्राय रासायनिक रासायनिक हासार बाहायनायखौबो जों नुनो मोनसै आरो बिफांखौ मोजां खालामनो थाखाय थाबैनो बे खोथियाखौ जौहोनो थाखाय रासायनिक हासारफोरखौ बाहायो आरो नैजि नैजिबा दिननि उनाव हागोन। बेफोर हासारफोरखौ बाहायो बेबायदिनो जोङो ओ थामजिसो दिननि उनाव गायजायो नामा फुयो औ औ फुनानै गायो आरो दुब्लियाव ओमफ्राय खायफाया आरो ओरैबो खालामो जायखौ खासि खालामनाय बा जगायनाय होनो बे खौ जोङो जिबासो दिननि उनावनो बेखौ फुनानै ओ फुफिन खनसेबाव माने गुबुंहै गायनानै दोनो ओमफ्राय एसेसो जौवोब्ला बेखौ आरो ओ बेखौ फुफिननानै गायो आरो माने बिदि खालामोब्ला ओ माइया बांसिन जायो होननानै जों मिथिना मोनो आरो औ माइ फिथाइखौ जों बांसिन मोनो
नंगौ माने नोंथांनिफ्राय बेबादि मोजां मिथियै खोथाफोरखौ मिथिनानै मोजां मोनबाय बेबायदिनो माने अ नोंथांमोननिथिं बेबादि खोथिया फुनानै हाग्रा रज'योब्ला बेफोरखौ माने गोरनाय एबा बेफोरखौ फुनाय बेयाव माबा दै होनो गोनां जायो नामा?
औ माने बेयावबो गोबां माने आबादारिफोरा गबिखौ माने मा समाव दै होनांगौ ओ मा समाव दै फोराननांगौ माने बेफोरो माने आदब दङ आरो एसे दैखौ नांगौ समाव होनोबो नांगौ। ओमफ्राय एसे फोराननोबो नांगौ जोङो माने जुदि दैया जुदि बिदि रानजोबनानै थायोब्ला बे हाया गोरा जागोन। बो खोथिया गोरा जागोन फुनो हानाय नङा। बेनि थाखायनो जोङो दैखौ नायनानै ओ दैखौ होनांगौ ओमफ्राय दैखौ होनानै एसे ओ गेजेर समाव एसे फोराननानै हाखौ एसे गोरा खालामो जाहाथे बांद्राय हाब्रुर जाया फुनाय समाव मोजां जायो बेनि थाखाय एसे हाखौ फोरानो आरो फोराननानै लायो। मोनबा ओ बेखौ हाखौ एसे गोरा खालामोबा बै खोथिया फुनाय समाव ओ खोथियायाव ओ बांद्राय हा फैफाया ओ फुनो मोजां जायो बेनि थाखाय जों नांगौ समाव दैखो होयो आरो नांगौ माने नांगौ समाव दैखौ फोराननानैबो होयो सानफा साननैनि थाखाय बेबायदि खालामो आरो
बेबादिनो माने नोंथां जोंनिथिंथ' बांसिनानो माने माइजलिखौ ओ न'नि न'नि माइखौ दोना लासिनो माने सरखारनि बायना लाबोनानैसो बांसिनै गायनाय जायो
औ आथि
आथिखालाव नंगौ माने बेफोरावथ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ थायो नालाय
नंगौ नंगौ
माने लकेलखौ माने न'नि गायनायखौ दोना लासे माने बांसिना बुङो आरो बेबायादि सरखारनिफ्राय बा दखाननिफ्राय बायनानै लाबोनाया मोजां जायो होनो बेनिखायनो माने बांसिनै बे बेखौनो फुनो
नंगौ नंनायालाय आथिखालाव गो गोदोनि बायदि माने बे सिगांनि माइखौनो न'नि गायखानाय सिगां बोसोरनि माइखौनो माइ जोलै दोननाया खमसै आरो दोलानो मानोना जों मानसि बुङो जुदि बे गायबाय थानाय सिगांनि जोलैखौनो जुदि गायबाय खनले खनले गायबाय थायोब्ला माइआ बारा जाया माने जों माइ फिथाइखौ गोबां मोननो हाया हाया होननानै बुङो आरो बेनिखाय बेखायनो जोङो दखानफोरनिफ्राय माने बिगियनि आदबजों बानायनानै दिहुननाय गोदान माइ जोलैखौ जों दखानफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै खोथिया फोनानै जोङो माइ गायफैयो आरो जोंनियावबो दङ बिदिनो गोबाङानो आथिखालाव दखाननिफ्रायसो लाबोनानै फोफैयोसै खोथियाखौ
बेबायादि मोनो माइथ' बेबायादि गाय थ'वाखै नोंथां माने सम जाफैयाखै बयबो खोथियाल' फोनानै लागासिनो दैफोर बुङोब्ला माने ओ एखानसोसो अखा हागासिनो एसे सिगाङाव अखा गैथ'वामोन नालाय बेखायनो खोथियाफोनो दिगदार जागासिनोमोन
औ औ औ नंगौ
सा ओ एबेसाननैसोसो माने अखा हाना नै एसे दै जादों खोमा
नंगौ औ
जायाखै आरो फोथारफ्राव बेनिखायनो माइ गायनायबो जाथ'वाखै
उम उम जोंनिथिंबो एसे औ एसे एनै सोरबा एसे एनै गायहांदोंसै ओ जायफोरा एसे खायफाया सिगां गायो नालाय खायफाया आमथि सुवानि सि सिगां नो ओ गायनानै माने फ्राय फोजोबफ्रामो आरो
नंगौ
मानोना बे समावहा ओ गायनो थाखाय मोजां जायो माने बे समाव बांद्राय बयबो गाया बांद्राय मानसिफोर न'खरफोरा गाया जायनि थाखाय जों ओ गायग्रा मानसिफोरखौ मोननो हायो नालाय बेनिखायनो खायफाया माने जेसेबां हायो सिगां गायनो नाजायो आरो जोंङो माने बांसिन ओ न'खर फोरानो ओ गामिफोराव गामिफोरनि मानसिफ्रा माने बै आम थिसुवानि उनावसो बांसिन गायो नालाय बे समावहा दा मानसिनि आंखाल जायो बेनिखायनो सिगांङावनो गायनो नाजायो आरो हानायमानिखौ
नंगौ
औ गोबां औ मा मा माबा मा मा माइ गायो नोंसिनिथिं एसे मिथियो नामा नामफोरखौ
माइ गायो होनब्ला आंङो बेबादि बारा मोनथिया अब्लाबो माने अ आं बेबादि मोनथिया नामा नोंथां
औ - औ - औ दे होमबा आं मोननैसो मिथिनाय आं बुंनानै खोन्थाना होनसै नोंथांनो जोंङो गिबियाव जोंङो गोदो गोदाय फिन जों गायबोखानाय जेरै माइब्राखौ जों गायो ओमफ्राय ओमफ्राय जोसा गायो
नंगौ
ओमफ्राय आरो आथिखालनि गायबाय थानाय माइ होनब्ला जोंङो ओरैनो जानो रन्जित होननाय अ अबाव अबा अबावबा जायगायाव एसे आलदाबो होनो ओमफ्राय मास होनो बेफोरबायदिनो आरो आथिखाल आथिखालाव गोबां गोदान गोदान नामनि दंसै ओ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गोदान गोदान ओ औ मुंनि औ - औ गोदान गोदान बेखौ गायसै आरो मोनोना फिथाइबो बांसिन मोनो होननानै माने सिगांनि माइफोरखौ गायालासेनो आथिखालनि बिगियान आदबजों बानायजानाय माखासे गोदान गोदान माइ जोलैफोरखौ गायसै आरो
नंगौ
दे होनबा नोंथां दोनथनोसै
जागोन नोंथां जागोन